हेलौ औ नोंथां खोनादोंना? खोनादों ना?
खोनादों।
औ ओ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय।
गोजोन गोजोन सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो नोंथांनो बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आङो बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ। ओ उम आं सानो जे दासान्दि नोंथांनि देहाफ्रा मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो थाथों। आं बेखौ आसा खालामो। औ ओ दिनै बोथोरा एसे गर'म।
औ।
बेनिखायनो नोंथांनि देहाखौ जोथोनै लाखि आरो लोगोसेनो नांगौबायदियै दै लोंबानो जाबाय।
औ औ नोंथां।
जोंनि देहाया जेब्ला गोग्गो थागोन अब्लासो जों मोजां मोजां खा खामानि मावनो हागोन।
औ।
ओ दा बे समाव आङो नोंथांजो फंनैसो खोथा सावरायलायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों।
औ।
ओ नोंथाङा दसे सम होनानै आंजों सावरायनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
औ। अब्ला जे जों हाग्रामा
औ।
जोंनि ओनसोलाव हाग्रामाया बबे बबे जायगायाव दङ?
औ।
जोंनि हाग्रामायाव मा मा जोङो नुनो मोनो?
औ।
दा जोंनि हाग्रामाया बेसे समायना।
औ।
आरो जोंनो हाग्रामाखौ मानो नांगौ? बेनि सायाव नोंथाङा जि हायो जेसे हायो सुंद'यैब्लाबो आंनो फोरमायनो हागोन ना बेनि सायाव।
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
औ।
नोंथांनि सोंलुनि फिनखौ आङो होनायनि सिगाङावनो आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आङो जास जासि हरग्रोनाय थाबाय। अब्ला नोंथांनि जा सोंलु एबा आयदा
औ।
बेय आयदानि सायाव आङो नोंथाङा जाखिनि मोनथिनो लुबैदों बेखिनिखौ आङो खोन्थाजोबनो हायाब्लाबो आङो हानायखिनिख खौ नोंथांनो फोरमायनो एबा नोंथांनि सोंलुनि फिनखौ होनो थाखाय आं नाजागोन।
औ नोंथां।
ग्रामा होननानै बुङोब्ला आं मोनथिनायाव जोंनि जा साखाथियाव थानाय हाग्रामाफोर जायखौ जोङो नेसनेल पार्क होननानै बुङो आरोखि।
औ औ।
जोंहा बेवहाय काजिरङा हाग्रामा दङ आरो बिथ थिं मानास होननान दङ। बिदिनो रायमनाबो दङ।
औ नोंथां।
बेबायदि ओ जोङो जोंनि साखाथियाव दङ आरोखि बेखिनि। अब्ला काजिरङा होन होननानै बुंब्ला काजिरङा नेसनेल पार्क एबा काजिरङा हाग्रामा होनोब्ला
औ।
मुंदांखासिन होननानै बुङोब्ला बे हाग्रामाया जा थसेल' गं गोनां गान्दा
औ।
बेनि थाखाय काजिरङा जा हाग्रामा बियो जोबोद मा होनो मुंदांखा आरोखि।
औ।
बिदिनो मास-मानास नेशनेल पार्क एबा मानास हाग्रामा होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसानि थाखाय मुंदांखा आरो।
औ।
ओ बिथिंजाय थाहैबाय जोंहा रायमना नेसनेल पार्क।
औ।
बे रायमना नेसनेल पार्कआ जोंहा मानि थाखाय मुंदांखा होनना बुंब्ला जोंहा जा सनालि मोख्रा
औ।
बेनि थाखाय मुंदांखा आरो।
औ नोंथां औ।
बेफोरथ' जाहैबाय मुंदांखा जुनार जे खौ जोङो बेवहाय मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा बैफोर जा हाग्रामा बेवहाय जोङो गोबां बिबांनि आरो गोबां रोखोमनि जोङो जुनार जिब जुनारफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। औ, बेवहाय जोंहा मैदेर थाहैबाय, मोसा थाहैबाय, बिदिनो माखासे मानि सियालफोर गोबां रोखोमनि सियालबो नुयो जोङो। आरो जोङो मोसायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो सिंहबो जोङो मोननो थाङो बेफोराव दा मोसा होननानै बुङोब्ला जोंहा बेवहाय जाथोसे जोबोद गिख्रंथाव एबा बोलो गोरा मोसाखौबो जों मोनथियो जे ब्लेक पेन्टार होननानै बुङो जायखौ।
औ औ।
औ बेखौ दाख्लैसो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरावबो जोङो निउसफोरावबोहाय नुदों आर
औ
औ बे मानास हाग्रामायाव ओंखारनायखौ नुदों आरो। ओमफाय बिदिनो मैफोरबो थाहैबाय गोबां रोखोमनि आरो हाग्रानि मोसौ, हाग्रानि अमा, बेफोरखौबो बेहाय नुनो मोनो आरो जाय जाय जिब जुनारफोरखौ जोंनि बे ओ ओरैनो सरासनस्रा जोंनि ओनसोल एबा हाग्राफोराव नुवा बैफोर जिबफोरखौ जोङो बै हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो आरखि।
औ नुनो मोननाय जायो।
औ, औ अब्ला आं बे समाव बेखौसो बुंनो थाङो जे बे जिब जुनारनि अनगायैबो बेवहाय बैफोर हाग्रामायावहाय बेसेबां बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोर बेबायदि बेसेन गोसा, बेसेन गोसा दं नालाय, बेफोरखौ ओ नोंथाङा बेसेबां मोनथिगौ आरो बेजों लोगोसेनो बैफोर जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि सोरखाराव माबायदि बेब'स्था दङ बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
गोबां मानि नोंथाङा मोजां मोजां सा खोथाफोरखौ बुंलांबाय। जोंहा
औ
बबे बबे पार्कआव बबे बबे अरनबारियाव जोंहा मा मा जुनार दं बा मा मा जु ‌ थाखाय जोंहा बे खौ मुंदांखा खा बेखौ नोंथाङा फारि फारि यै बुंलांना होखाबाय। आदा नोंथाङा आंखौ बुंदों ओ जे बेवहाय आरोबाव जोंहा बायदिसिना जिब जुनार थानायनि अनगायैबो जोंहा बेसेन गोसाफोर बिफांफोर दङ। अ बेफोर बिफां फोरा मा मा दङ होनना बुङोब्ला आङो जेसेखिनि हायो बा आङो जेसेखिनि आं मोनथिगौ आं बेखिनिखौ बुंगोन। औ जोंहा ओ अरनबारि होनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेवहाय जोंहा मा नुयो जोङो गोबां ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा जोंहा दफां नुयो। बेसेन गोसा माने जे जाय दंफाङा ओ जोंनो मोजां बारहावा होयो। बा जोंनो मायबा मोनसे जोंनि थाखाय जोंनि सोरगिदिं जोंनो मायबा मोनसे होयो। बेबार बायदि ओ दंफांफोरखौनो जोङो मा होनना बुङो बेसेन गोसा होननानै बुङो आरो। जोंहा बे अरनबारियाव सिं दफां दङ गिदिरनिफ्राय लानानै फिसा बेफोरथ गासैबो ओ जोंहा मा बेसेन एकदम बिराद मुल्यबान दंफां होननानै जोङो बुजियो आरो।
औ औ
हाय जोंहा गोबां दंफां नुनो मोनो जेरै जोङो बेवहाय सिगुन दंफां नुनो मोनो।
औ
साल दंफांफोर नुनो मोनो।
औ
आरो जोंहा मा सिसु दंफां
औ
गाम्बारि दंफां
औ
आरो बायदि बायदि जोंहा मा नुयो बेवहाय फिथाइ सामथाइनि दंफां नुयो जेरै जोङो खान्थाल दंफां नुयो थाइजौ दंफां नुयो जाम दंफांफोर नुयो।
आरो गोबां रोखोमनि जोङो बेवहाय जोङो मा नुयो दंफांफोर नुयो आरो। आरो ओ नोंथांनि बुंनाय लेखा आं फोरमायनो सानदों जे जोंनि अरनबारिखौ। जोंनि जा सोरखार बे सोरखारा माबायदि रैखाथि होदों होननानै बुङोब्ला जोंहा आसामावनो जोंहा फरेस्ट गार्ड होननाय मोनसे ओ मा दङ मोनसे बिफान दङ।
औ।
बे बिफानफोरा जोंनि गासैबो अरनबारि जोंहा जेसेबांखि दङ बेफोर अरनबारिफोरखौ जोंहा मा होयो रैखाथि होयो रैखाथि होयो लोगोसेनो साफा सुफा खालामो बेवहाय जोंहा बायदिसिना ओ जिब जुनारफोरखौ नेनायजों लोगोसे ओ मोजां मोजां मा बिसोरनो जानाय लोंनाय होयो। औ खानादों ना नोंथां। औ। आरो लोगोसेनो जोंहा बेफोरबायदि रैखाथि होनायखौ जोङो दिनै आथिखालनि दिनाव जों नुदों आरो आरो अरनबारिया जोंनि थाखाय मानो थाखाय गोनांथि होननानै बुंबावोब्ला ओ आङो बे बेखौनो बुंगोन आरो। जोंहा अरनबारि दै गैयाब्ला जोंहा मा जागोन जोंनि जा थासारि दा बारहावाया जोंहा मा मा जागोन बांद्राय बिफां लाइफांफोर गैयैनि जाउनाव जोंहा जोंनि जा बारहावा बे बारहावाया जोंहा गुदुं थासारियाव फैगोन।
औ औ।
दंफां लाइफाङा खमायलांगोन अब्ला जोंहा मा ओ हां लानाय हांबोनाय जोंहा मा जागोन खस्थ‌ जागोन। स बेफोरनि थाखाय नो जोङो हाग्रामा ओनसोलखौ जोङो रैखाथि होनांगौ। जोङो दंफां लाइफां गायनांगौ। अरनबारि नङा जोंहा न फोरावबो जोंहा दंफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ आरो जाहाथे जोंनि जा आ थासारिया मोजाङै थायो बारहावाया जोङो अरायबो ओ फ्रेस हावा जोङो मोनो नङा होमब्ला जेब्ला दंफां लाइफाङानो जोंनि जोंनि सोरगिदिं जा बुहुमाव जोंहा थायाब्ला अब्ला जों सुबुं माहारियाथ' थांनानै थानो हानाय नङा लोगोसेनो मोजां मोजां जुदि अरनबारियाव जुदि फिथाइ सामथाइ बायदिसिना आ दंफांफोर थायाब्ला अब्ला जोंनि हाग्रामा ओनसोलाव थानाय मा जिब जुनारा माखौ जाना थानो थ बेनि थाखायनो जोङो दंफांफोरखौ ओ मा जोथोन लानाया जोंनि दायथ' होननानै आं सानो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा बेसे न गोसा समखौ आंनो दसे सम होनानै दिनैनि जा सावरायनायखौ आंखौ जाफुंहोबाय लोगोसेनो आ आं मोनथियै खायसे खोथाफोर खौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ आरोबाव फिन खनसे साबायखर बावहरो आ आं सानो आरोबाव ओ इयुनाव जोङो बेनिख्रुइ मोजां मोजां मोजां ओ खोथा लानानै सावरायबावगोन खौ आं आसा थियो ओ बे खिनिखौनो आं बुंनानै गोजोन्थों होयो आरो।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों बे समाव आरोबाव
औ। औ औ। औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय। गोजोनथों।